अ खुलुमबाय नोंथां औ औ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङाथ' मोजाङैनो दङ
औ औ नोंथां थिगैनो थिगैनो
आचसा आरो आचसा सानजौफुनि आहारखौ जाखांबाय नामा?
एकदम जाबाय नोंथां जाबाय जाबाय एसे जानानै ओरैनो बेरायग्लांगासिनो दं।
आदसा आदसा एसे माबा माबा जानायनि दोगोन जानायनि
औ औ जोबोद गरम नालाय
अ अ अ आतसा बारु ओन नोंथांमोननि खिं ओ गरमा माबायदि दा सान्दै?
जोंनिथिंस' जोबोद गरम माने बुंनो नाङै गरम आरो जोबोद गरम।
आतसा आतसा आदसा आदसा ओ दाथ' ओ दाथ' हमना ला गरम हमना ला सामार भेकेसन गरम बन्द
औ औ
बयहाबो खायसे खायसे खामानि मावनायफोरनि माने गथ' गथाय हमना ला बिसोरनि बिसोरनिबो एसे गरमनि थाखाय बन्द'
औ औ
ओइ गरम बन्द जे जागासिनो दा
औ औ
बेनि आरो गरमाव जों दावबायनायनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि दावबायनायनि सायाव आरो लोगोसे जों माबायदि जा ओ बेफोराव थांनांगो आरो ओ थांनानै माबायदि मोनो? आरो गोसोफोरखौ माबा इफोर इफोरनि सायाव एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन ओ ओ दावबायनाय होनना बुंबाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां बे
दोङो ओ
गरम जेरै दाबायदि नों गरमाव नों सिलंफ्राव आरामसे बेरायहैजायो आरो माने
ओ
माने ओजोंहाय जोंनिथिं जोबोद गरम नालाय ओजोंहा थ' माने जोबोद गुसु जायो जों थानो मोजांबो बोथोरा जोबोद समायना माने एसेबां गरम गैयाबो बुंजायो आरो गरमखौ दा बेबायदिनो बेफोराव था थांनानै जोङो सामार भेकेसनाव जों गथ'फोरखौ लांनानै ओ जायगाफोर खोन्थिहैनो हायो। जायगाफोर नायगिदिंहैनो हायो आरो बेबायदिनो दा बेबायदिथ' जोङो गरम होननानै बुङोबा जोंनि खाथि खालानि थानाय बै मा होनना बुङो बेखौ दैमाफोराव जेरै सुकि दारागाव बिफ फोर बायदियाव ओ थांनो हायो आरो माने मानो होनबा जों बो बोथोरा एसे ओ गुसु दैया गुसु ओजोंहाय थांनानैबो माने नोङो उम जोंनियाव गरमथार जादों नालाय दा माने थान्दा लाहै हैनो हायो आरो माने बेबायदि खोथाया
माने नोंथांनि मटे टामाने हाजोआरि ओनसोल आरो
औ औ औ बेबायदि हाजोआरि ओनसोलफोराव
अ ओ ओ इफोराव थांजायो आरो माने
उम उम औ
आच आचसा बुज ओ दे बुं बुंलाय नोंथां ओ
बे ओ बेबायदिनो ओ दाखालिफोरबो जोंनिफ्रायथ' गथ'फोरखौ लांनाय जाबाय फरायसालिनिफ्रायबो।
अम अम।
जोंहा जोंना माबायाव लांदों बेखौ ओ शिलंआव बेरायनो लांबाय। माने ओ बेरायनाय होनना बुंनाय लोगो जोबोद मोनसे माबा मा होनना बुङो बेखौ प्रेकटिकेल मोनसे फैयो आरो जोंहा। ओ जेरै दि बिजाबाव मोननायखौ जों जेरै माबानो हायो।
उम।
बेबायदिनो दावबायनानै जुदि नोङो जायगाखौ मोनहैथारोब्ला माने
अ
बेवहाय माने गोबां माने ओ माबा मोनो आरो माने मा होनना बुङो बेखौ गोजोननायबो मोनो लोग
अ सो गियानखो मोनो आरो जेनेबा माने बिजाबाव मोनस्लायस्लाय बिदि प्रेक्टिकेल प्रेक्टिकेल मोनोबा मोजांसिन आरो माने न
औ औ बिदि खिथिनो हाबासो मोजां जायो माने
माने मेलेमाव हाबखानाय हाबखायो आरो
औ औ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जेरै नों दावबायनो लांनांगोन लोगोसे नोङो दा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेरै सारायघाट दालांखौथ' बिजाबाव मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओम ओम ओम।
ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र दैमा। ओ बिजाबाव मोनो खिन्थु बे बेफोरबायदि आ बिजाबाव मोननानै जोंङो जेनेबा गथ'फोरखौ बुजायबाय नंङा होमबा?
उम
हेल' नोंथां बुजायनानै जुदि जोंङो बुजायखांनानै नैबेबायदि सामार बेेके बेकेसनफोराव गरम बन्द'नि समाव जुदि गथ'फोरखौ लांनानै प्रेक्टिकेलि बे सरायकाट दालां बे बुर्लुंबुथुर दैमा बेफोरबायदिखौ ओ माने खोनन्थिहैनो हायोबा माने गथ'फोरा मोन माबायाव फैयो आरो मानो होनना बो प्रेकटिकेल नुनाय लोगो लोगोनो गावसिरनि मेलेमाव बांसिन सोनानै लानो हानाय मोनसे परिस्थिथिया फैयो थासारिया फैयो आरो माने।
अ आतसा नंगौ नंगौ। आरो ओ रंजानायबो मोनो गोसोखो जेनेबा ओ बिजाबावसो नुबाय थादोंमोन दानिया दा नुथारबाय जों बिदि रंजानाय मोनो। ओ आरो गोसोफोरखौबो एसे खान्थि मोनखांङो माने न'आव ओ न'आव फैनानै माने बायमान थाना हमना ला जेराव बर'बो थांङाबा माने गोसो गोबाय इमान हाबसोसो बिदि मोनो खिन्थु नोंङो हमना ला खायसे जायगायाव बेरायोबा माने गोसोफोरखौबोा स्रां मोनखांङो माने जेरैहाय मबाइलफोरखौ फ्रेस मारिनाय बिदि जायो आरो। एसे थांनो हायोबा बायजोफोराव। एसेबां गोजानबो थांलायनो गोनां गैया जेनेबा जोंनि बेफोर खाथि खालायावनो गोबां मोजां मोजां जायगा दं दानिया। आगोलफोर आगोलबो दंङमोन नाथाय गोबां हमनो हायाखैमोन मानसिफोरा आरो थांफेरा माने थांनाय बाथ्राखौ सानामोन आरो माने खाथि खालायाव थानाय जिखिनि दोंङो बेरायनो हानाय जायगा। खिन्थु दानिया दानिया मिथिनो हानायनिफ्राय माने बारा गोजानाव थांलायनो गोनां गैला। जोंनि खाथि खालायावनो गोबां रोखोमै थांनाय बेनो आरो।
सुबिदाफोर जाबाय उम
सुबिदाफोर जाबाय आरो आरो नोंथांङा मा माथो जाखो होनखो ओ सानजौफुनिखो
है माबा मा होन' बेखौ खांख्रिखलाजों ना ना गो थांजों जानायसै
आदसा आदसा आदसा आदसा अ ओ नों थांमोननिथिंथ' नाखौ मोनगासिनो खोमा न'?
हा ओ सरि माबा माबा मा होनांग बेखौ अ मोनो मोनो मोनो मोनो उम नोंथां उम। ओमफ्राय नोंथांङा दा बेबायदिनो फे औ औ। जोंनिथिंजायथ' गोबां नाामोन दा दैज्लां बोथोर नालाय।
अ अ नंगौ नोंथां नंगौ ओ लोगोसे हमना ला अखा बांखाबोथ' बारा हायद्रायाखै खोमा बिदि न?
एसे इसे फैदोंमोन नै साननै फैबाय सानथाम जाबाय ओमफ्राय दा नै मा होनना बुंङो बेखौ सान्दुङआ माने दुंलायबाय आरो।
आदसा आदसा आदसा आदसा ओ जे नोंथांङा नोंथांङा सामार भेकेसननि माने गोलोम बोथोरनि बन्दनि बर'बाव थांथाराखै नामा नोंथां? देग्लाय
आंथ' औ औ थांदों थांदों नै दाखालि बायैसो थांनानै फैफिनबाय जोङो। माबायाव शिलंआव थांदोंमोन, बेरायहैनो
ओजोंहाय बेरायनानै फैबाय अ शिलंआव जोङो ओरै सेर-सेरापुन्जि थांबाय ओमफ्राय इथि मा होनना बु बेखौ ओइ सेरापुन्जि ओमफ्राय खि बे लाइटलुम
उम उम
आ बेबायदिनो बेबायदिनो थांना फैबाय। जागाया जोबोर मोजां आरो माने ओजोंहाय
आतसा
माने मा होनना बेखौ जोबोद थान्दा नालाय लाइटलुमावथ' नोङो दा नायनो थाङोबाथ' नों माने खुवा दाखालिथ' खुवा गोजामोन जों थांनायाव
जेकेट गाननो गोनां आरो न'
औ औ औ जोबोद थान्दा जायो माने।
सुवेटार गुदुं गस्ला गाननांगोन।
औ औ औ माने एखदम गानथारनो गोनां जायो आरो माने जोबोद गुसु नालाय बथोरा। जोमैयानो माने साग्लोबजोबना थाबाय थायो आरो।
अ आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा एसे ओ एसे बुंफोरनो हागोन नामा? हमना ला लाइटलुमनि सायाव एबा सेराफुजिनि सायाव एसे नोंथाङा मा नुना फैखो। आरो माबायदि नुखो बेरायनायनि सायाव सोंनाय जेला माने बिए मा नु बोखो बिखै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोथां हागोन ओ नोङो लाइट लुमावथ' जों थांबाय माने जायगायाथ' मोजाङानो थान्दा गुसु जायगा मानो होनबा जोंनि साय गोबां माने माबा दङ फारागथि दङ जोंनाथ' जोबोद गरम ओजोंहाय नाथाय ओ सखुवासो खोबनानै थायो माने ओजों।
हमनाला माइनासाव था माइनासाव थांद्राया आरो माइनास थांबाथ' बरफफानो जायोदिसुन माने नङा जि जि डिग्रिफोर माने प्लास जि अ जिफोर थाङो आरो न
थाङो थाङो
बि बिदिबाथ' गुसुआनो नोंथां
औ औ जोबोद गुसु आरो बै सेरापुन्जियाव मोजां नोङो वाटारफल जों नुबोदों ओ नुबाय वाटारफल गेलेनाय नुबाय लोगोसे ओजोंबो माने थान्दा जेकेट गोबा जेकेटफोरजोंबो थांनो हायो आरो माने एसेबां माबा गैया बेवहाय
उम उम
नाथाय बै लाइटलुमावसो एसे मा होनांगौखौ गुसुआ बांद्राय आरो बे खाफालाव खाफ फालाव दोङोबा माने नोङो मोजां नुगोन खाफालाव गैया मोजां नङा मानो होनबा जोमैङा खोबजोबना लायोना।
औ
बेबायदि आरो
माने गोजौ जायगा आरो न'?
औ औ बिदि नोङो हाजो ओनसोल नालाय हाजो ओनसोल नालाय
जोमैया नांना थाखायो उरा
एकदम माने जोमैदो नोंथाङा जोमैजोंनो थाबाय थानांगोन आरो माने जोमैयानो नांफाबबाय थागोन दसेनो नों अखा हायो दसेनो नोङो सान्दुं नावमान फैगोन थांफिनगोन जोमैया फैलायबाय बेबायदि आरो आरो बिदिनो गोबां जायगा गिदिंनाय जाबाय आं दासान्दि
उ आ आतसा अ अ आदसा नोंथांनिफ्राय आं बे बिदि दावबायनायनि सायाव एबा बेरायनि सायाव गोबां मिथिनो हाबाय नोंथाङाबो मोजाङैनो बुंफोरनो हाबाय आं गोजोननाय मोन्दों।
दाथ' सम जाबाय नोंथां सम मोनोबा रायज्लायबावनोसै नामा दायोफोर अ दे दे
दे